नोंथां हेल' नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां। नोंथाङा दा फ्रि दङ नामा?
औ नोंथां आं फ्रिनो दङ आं नोंथांनाव मोनसे ट पिकखौ लानानै आं नोंथांखौ कल खालामनाय जादों। औ दा नोंथाङा फ्रि दङबा?
औ नोंथां
औ नंगौ नोंथां ओ जोङो दा सावरायनोसै ओ जिउनि थांखि मानसिया जिउआव मा मा जाफुंसारनो हायो मा मा सिमां नुयो बेखौ जों सावरायनोसै
औ नोंथां।
औ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो जिउनि थांखियाव मानसिया मा मा जाफुंसारनो हायो एबा
जागोन नोंथां जोङो बुंनो था ङोब्ला साफ्रोबो सुबुङानो उजिनायनिफ्राय जागायनानै गावबागाव मोनसे जिउआव जाफुंनायनि थांखि एबा सिमां लानानै फैयो। बेयो गासैनिबो जिउआव थाथारनांगौ मानो होनबा जों गाव गाव थांखि लायोब्लासो जिउआव जाफुंसार जानो हायो एबा जौगानायनि लामायाव सहैनो हायो।
औ नंगौ नोंथां।
जोंनियाव नाजानाय एबा जिउनि थांखि गैया बे मानसिया जिउआव मालाबाबो जौगानाय लामायाव सहैनो हाया एबा दावगानो हाया। बेनिखायनो जों बुंनांगोनदि साफ्रोमबो सुबुङानो जिउआव जौगानोब्ला उन्दैनिफ्रायनो मोनसे जिउनि थांखि सुजुनानै लानांगोन
औ नंगौ नोंथां
आंनि जिउनि थांखिया जाहैबाय सासे फोरोंगिरि जानाय
औ नंगौ नोंथां
सासे फोरोंगिरि जानो थाखायबो दानि मुगायाव गोबां आयदाखौ फरायनांगौ जायो जेरैबायदि डि ए लेड आरो बिएड बे आयदाखौ फरायोब्लासो सासे फोरोंगिरि जानो हायो आरो बेखौ लानायनि उनावबो फोरोंगिरिफोरनि थाखाय मोनसे आनजाद जायो बे आनजादानो जाहैबाय टेट आनजाद बेवहाय जाय उथ्रिसारनो हायो बेसो फोरोंगिरि जानो हायो नंगौ गोबाङानो होनो जिउआव नों उन्दैनिफ्रायनो मोनसे थांखिखौ लानानै नाजायोब्ला बे थांखिया सानसेब्लाबो जाफुंसार जायो होननानै जों नुनो मोनो बेबायदिनो गोबां जोंनि आगोलाव गेदेर गोलावफोरा गाव गाव जिउआव सासे गेदेमा सुबुं जानायनि थांखि लादोंमोन बिसोरो दिनै गोबाङानो गावनि थांखिखौ जाफुंसार होनो हाबाय आरो जोंनि गेजेरावबो बिथांमोना गोबां बायदिसिना नेरसोन गोलांदों जेरैबायदि महात्मा गान्धी महात्मा गान्धीया गावनि थांखि आरो नाजानायनि जाहोनावनो दिनै जोंनि हादोरखौ ब्रिटिशनि आखाइनिफ्राय उदां खालामनानै जोंखौ
रायजो जानायाव हेफाजाब होदों जोंनि भारत हादरा महात्मा गान्धीनि थांखि एबा नाजानाय गैयामोनब्ला दिनै दासिमबो जोङो ब्रिटिशनि सिङावनो रायजो जाबोनांगौमोन
नंगौ नोंथां
खोथा बुंनाय दंदि नाजानाय थायोब्ला एबा जिउआव थांखि थायोब्ला सानसेब्लाबो बे थांखिया जाफुंसार होननाय नोंथाङाबो खोनादों ना
जिउआव नाजानाय थायोबासो जिउआव साक्सेस जानो हायो
औ बिदिब्ला नोंथाङा नोंथांनि जिउनि थांखिया मा जानो लुबैनाय
औ नंगौ नोंथां आंनो उन्दैनिफ्रायनो जिउआव मोनसे थांखि लानानै फैदो बे थांखिया नाजाबाय दं ओ बे थांखियानो जाहैबाय आं ओ पुलिस आर्मि खौ जोबोरै मोजां मोनो
औ नोंथां
बेनि थाखाय आङो दा ओ नाजाबोगासिनो दं आरो जिउआव साक्सेस जानो हायाखै अब्लाबो माने नाजानायखौ गाराखै आरो
औ जेरैबायदि उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथांमोननि थांखि लानानै नाजानाय एबा गोख्रों दावबायनायनि जाहोनाव जोंनि बर' रावा
औ नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां
आरो बिथांमोननि थांखि लानायावनो दिनै जोंनि समाजा जौगानो खाबु मोनदों
औ नंगौ नोंथां
जों माबेबा मोनसे खामानिखौ मावोब्ला बेखौ थै थां नाजानांगौ आरो जाफुंसार जाहोनांगौ
नाजानाय थायोब्लासो जिउआव सानसेब्लाबो जाफुंसार जानायखौ जों नुनो मोनो
जायहा जिउआव थांखि गैया बेहा गंसे नावाव जेरैबायदि नाव जावनो थाखाय बैथा गैया बेफोरबायदि जाहैयो जायहा गावनि जिउखौ सामलायो बियो जिउआव गोबां थांखिखौ लानानै फैखायो आरो बेखौ मोगथाङावबो जाफुंसार जाहोनो हायो दा नोंथाङाबो खायसे सुबुंनि जिउनि थांखिखौ बुंनो हागोनना?
औ नंगौ नोंथां औ जों थांखि होनो होननानै बुङोब्लाथ जोङो नोंथां बुंनाय बायदिनो जोङो उन्दैनिफ्रायनो जोङो मोनसे थांखि लानानै फैनांगौ जोङो जिउआव जुदि थांखि लानानै फैयाबा जोङो जिउआव ओ जों जाफुंसार होनो हाया जेरै सासे मानसिया ओ मोनसे थांखिखौ लानानै जुदि उन्दैनिफ्रायनो नाजाब नाजाबोनाय आरो फरायनायखौ जुदि लांफायाबा जोङो जिउआव जेबो साक्सेस जानो हाया
नंगौ नोंथां
औ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
आरो बिनि उनाव नोंथाङा मा बुंबावनो सानो?
औ दा आं मोनथिनायखौ बेखिनिखौनो बुंबाय एसे नोंथाङा फोरमायनानै होलाय जिउनि थांखियाव मानसिया मा मा जाफुंसारनो हायो माबोरै खालामबा जेरै जाफुंसारनो हायो
जेरैबायदि बुंनो थाङोब्ला
औ नंगौ नोंथां
मदाराम ब्रह्म
उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथांमोना उन्दैनिफ्रायनो उन्दै समनिफ्रायनो बिथाङा थांखि दंखायोमोन दे सासे मोजां सुबुं जानायनि बिथाङा उन्दैनिफ्रायनो थांखि लादोंमोन जे जोंनि समाजाव गेदेर गोलाव सुबुंनि आंखाल थानायनि थाखाय बिथाङा सासे मोजां गोजौ थाखो फोरनि सोलोंथाइ लानानै गावनि थांखिखौ जाफुंनायाव
आगान होदोंमोन। जायनि जाउनाव बिथाङा
बर'फोरनि गेजेराव सासे गेदेमा सुबुं एबा बर'नि बिफा मुं मोननो हादोंमोन।
नंगौ नोंथां
गैयाब्ला गंसे नावा जेरैबायदिहाय गन गैयाबा बे नावखौ जों जावलांनो हाया।
औ नंगौ नोंथां।
थांखि गैयै सुबुंनि जिउखौबो गंसे नावजों रुजुनाय जायो। जों साफ्रोम सुबुङाव उजिनाय लोगो लोगो मोनसे थिरांथा एबा गावनि जिउआव देरहासानायनि थांखिखौ लानो नांगोन एबा
थाथारनांगोन अब्लासो जोंनि समाजाव साफा साफा गेदेर सुबुं एबा जोंनि समाजा जौगाबोगोन। बेनिखायनो आं सानो जे गाव गाव थांखिखौ जाफुंहोनायाव एबा नाजानायाव बिमा बिफायाबो गावनि गथ' गथाइ बायदिखौ हेफाजाब होनो नांगोन। अब्लासो गावनि गथ' गथाया गावनि थांखिखौ जाफुंहोनायाव जौगानो हागोन।
औ नोंगौ नोंथां
जों बांसिन न'खरनि बिमा बिफाखौनो जों गावनि गथ' गथायनि थांखिखौ जाफुंहोनायाव हेफाजाब होनायखौ नुनो मोनो। आरो खायसे नखरनि बिमा बिफाया रांखावरि आंखालाव गावनि गथ'नि जि जानो लुबैनाय थांखि बेखौ जाफुंहोनायाव फेलें जानायखौ नुनो मोनो। जायहा न'खराव रांखावरिनि आंखाल गैया। बेफोरबायदि सुबुङा गावनि गथ' गथाइनि
थाखाय गोबां रां गारनानैबाबो थांखिखौ जाफुंहैयो। बिदिब्ला नोंथां जोंना दिनै सावरायनाय टपिकआ बेखिनियावनो थाथथोंसै
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम गोजोन्थों साबायखर नोंथा